हेलौ
औ नोंथां
औ खुलुमबाय।
औ औ आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ
जों दा मानि बिसि रायज्लायगोन नोंथां?
औ जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जों रायज्लायनो सानदों। बेरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ
औ
आं नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों। फंनैसो सोंनो हागोन ना?
हागोन।
औ जोंनि ओ हेल्दि देहानि थाखाय जोङो मा मा जानायखौ जों जानाया मोजां
औ ओ जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो ओ जोंनि गुबै जों नि गुबै आदार होनना बुंब्लाथ' जोंना ओंखामा थाखाबाय ओंखाम बिदिनो मेगं- थाइगं ओ हानायमानि जों जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो न'आवनो गायनाय मेगं -थाइगं जेरै जिंखा दा दैज्लां बोथोरावथ' जोङो ओ जिंखा भल पतल बेबायदिनो गोबां मेडिसिननि न'नि मैगं जायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो जायो आरो बिदिनोथ' गोबां मोनो दानिया गलाफ्रावबो मो नो ओ आरो नों हटेलफोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि जाग्रा मोनो जेरै ओ चावमिन मम' ओ चिकेन पक'रा आरो जों गलाफोरावबो जों गामिनि गलाफोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि जाग्रा मोनो जेरै मिथाय बिदिनो चक्लेट ओ सिप्स गोबां रोखोमनि ओ दानिया -गोदान गोदानबो जाग्रा ओंखारसै। ओ। बेफोरखौ जानायनिफ्रायाय जों लक न'आवनो थानाय मुवा बेसादखौ जायोब्ला जोंनि देहाया बांसिन गोग्गो जानानै थायो आरो नोंथां।
औ जानांगौ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन जानायनि बिखय ओ नोंथाङा माखौ जानानै मोजां मोनो ओ नोंथाङा न'आव मा मा जाग्राफोर फिथाइ सामथायफोर दं नोंसोरनि न'आव नोंसोरनि ओनसोलावहाय मा मा फिथाइ साम सामथाय दं बेफोरखौ एसे फोरमायनानै नोंथाङा होनो हागोन आरो नोंथां।
औ नंगौ -नंगौ ओ फिथाइ -सामथाइनि बुङोब्लाथ' दायो जोङो दैलां बोथोर खान्थाल मोनो ओ लिसु दायोथ' लिसुआ सोरनावबा जोब्बाय। सोरनावबा दं इदिनो सफारि मोनो
औ
आरो इ लिथुखो मोनो।
उम
आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव ओ मुला बेसर आरो थास' बिबार बेफोरखौ जों मोननो हायो।
औ -औ
ओ जोंनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोङो गोबां फिथाइ सामथाइफोर जों जानो हायो। जेरै ओ थै जायफोरा थैया खम बेफोरनि थाखाय जोङो सफारि फिथाइखौ जानो हायो। आरो दालिम जानो हायो।
नंगौ नंगौ।
आरो थालिरखौ जों जानो हायो आरो बिदिनो आपोल आपेलखौ जों जानांगौ। ओ अब्ला जोंनि देहायाव माने जायफोरहा थैया खम बेफोरनि थाखाय जों बेफोरखौ जानाया गाहाम।
औ
खेजुर बेबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां। औ आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव बुङोबा ओ जोङो बेहेखे जों जानायाथ' अनला जायो। खारै ओंख्रि जायो बिदिनो आलु जिंखा बहल
औ
थालिर फस्ला
औ
जों जायो।
औ ओ नोंथांसिम सोंबावनो सानदों ओ नोंथाङा ओ गथ गुबै जोंनाथ' गुबै खाजा मरै ओंखामानो थाखाबाय ओ बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा? मा मुवा मुवा बेसादखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा न'नि बेसाद एबा गलानि ना न'नि मुवा बेसादखौबो जानानै बांसिन मोजां मोनो ना गला हटेलफोरनि सकनि बेफोरबायदिनि दखाननिखौ जानानै साबसिन मोननाय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोंनि गाहाय जाग्रा आदारा जाबाय बे ओंखामानो। ओंखाम आरो ओंख्रि बेफोरनो आङो बांसिन सिन न'नि बुस्थुखौ जानानै मोजां मोनो मानो होमबा न'नि न'नि जाग्राफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थायो। आरो गुबुन बाहेरनि जाग्राखौ जों जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहा दङ औ बेबायदिनो सोरबा हजम खालामनो हायिफोरा फिन्नाय गोबानाय डायरिया बेफोर गुबुन बाहेरनि जाग्रा जानायफोरजों जायो दिनै बाहेरनि जाग्रा जानानै गोबां सुबुङानो गावखौ गावनियाव बेरामखौ आजावना लानो गोनां जादों बेबायदिनो औ गोबां औ बाहेरनि जाग्रा बुस्थुफोरा दाना मुलिफोरजों बाहायनाय बानायनाय जायो आरो बे मम'ज चावमिन बेफोरो जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय बांसिन मोजां नङा। बेखौनो जों एसे खम जानाया मोजां औ बिनिखायनो आङो बांसिन न'नि ब जाग्राफोरखौ जानानै आं मोजां मोनो।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि न'आवहाय मा होनो बेखौ फिथाइ सामथाइ थायनाय माबाफोर दंफां एबा बेबायदि जाग्रा फिथाइ जों जानो हानाय बेफोरबायदि माबाफोर बिफांफोर दं नामा दंफांफोर नोंसोरनावहाय
औ दङ नोंथां।
औ फोरमायना जागोन मा मा दंफां दं आरो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना नाय जागोन नोंथाङा
औ औ जोंनि न'खराव थाइजौ दं खान्थाल दं। थिंख्लां दं लिथिखु दं। आरो आनारस दं
औ।
आरो थालिर बिफां दं औ।
ओ बेफोर फिथाइफोरनि मादाव नोङो साबसिन मोजां मोननाय फिथाइनि मुंखौ बुंनानै हागोन नामा जाग्रा फिथाइनि मुंखौ
औ हागोन नोंथां
औ औ फोरमायना होननायसाय।
आङो बांसिन सफारि फेथाइखौ मोजां मोनो मानो होनब्ला। सफारि फिथाइा जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो बियो जोंनि। देहानि थैखौ बारायनायाव मदद खालामो। आरो बे थालिरा जाबाय जोंनो। ओ गोग्गो देहाखौ जोंनो होयो।
औ औ नंगौ औ नंगौ दानियाथ' ओ बाजार। गला टाउनफोराव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ थायो जेरै जोंनावथ' दा। बोथोरावसो थायो नालाय दा बोथोर हिसाबै जोंना। थेंथें थायो थाइजौ थायो नाथाय जोङो टाउन ओनसोलफोराव। जों नुनो मोनो बोथोरनि अनगायैबो बिसोरो। आपेल थाइजौ बा बग्रिायानो जा। बिसोरो माने बायदिसिना बोथोरावनो माने बेफोर बुस्थुखौ फानबाय थानाय नुनो मोनो। बेफोरखौ बिसोरो। ना मुलि होनानै दोनो ना एक्सट्रा बेबायदि आबादफोर जाखायो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा। बा नोंथां।
औ होगोन। बेबादि आपेलफोरखौथ' मोनखायो। औ नोंगौ औ बिदिनो थालेरफोरखौ आरो। थाइजौफोरखौ सिजेननि अनगायै गुबुन सि। जेनाव मोननायफोरखौ बिसोरो मुलि होनानै दोनो।
औ।
औ।
औ नंगौ नोंथां ओ ओमफ्राय नोंथाङा बयनिख्रुइ। साबसिन मोजां मोननाय ओ। मैगंनि मुं बुंनो हागोन नामा आरो नोंथाङा मैगंफोर संनो हायो ना हाया एबा। माबायसा संनाय एसे फोरमायना जागोन नामा नोंथांनि बिसय।
हागोन।
औ औ औ नोंथाङा साबसिन मोननाय मैगंनि मुङा मामोनलाय।
ए जों अनला ओंख्रिखौ साबसिन मोजां मोनो। मानो होमबा बेयो जाबाय बर'नि। बियो बर'नि गुबै माने ओंख्रि। ओंख्रिबो फेभारेट माने औ।
अनलाखौ संनो थाखाय जोंहा मा मा खालामनांगौ जायो एसे फोरमायना होजागोन नोंथाङा सुंदोबै।
औ आं फोरमायनो बिदिब्ला। जोंहा अनला ओंख्रि संनोब्ला जोंनो ओ माइरं एसे नांगौ जायो। आरो खारै नांगौ जायो आरो जों। अनलाखौ गुबुन गुबुनजों जोङो संनानै जानो हायो जेरै बेलाहि मुला गोरान।
औ औ नंगौ नंगौ।
मुदुफुल बिबार मुदुफुल बिलाय। बेफोरजों जोङो बेलाहि बेफोरजों जोङो अनला जायो। ओ‌ बिदिनो। अनला जा अनलाखौ बोरै सङो एसे फोरमायनि जोङो। सिगाङावनो ओ माइरंखौ एसे सोम दैयाव सोमनानै। नांगौ बिबांनि जोङो सोमनानै दोननानै उनाव बेखौ ओ गुन्दै खालामनानै लाग्रोनो गोनां जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जा मैगंखौ जोङो संगोन रांं हमनानै ला मोदोमफुल बिबारजों जोङो संगोनब्ला जोङो मोदोमफुल बिबारखौ जों सिगाङो ओ खारैजों बिदिनो एवनानै ओ जोङो लाग्रोयो। बिनि उनाव जों दैखौ होयो आरो दैखौ होखांनायनि उनाव आरो ओ बे अनखा गुन्दै खालामना लानाय अन गुन्दैखौ माइरंनि गुन्दैखौ। जोङो दैजों गलायनानै होनो हायो नङा एबा ओ दैजों गलिनानै होनो नङाब्ला बै फ्रि फ्रि जोङो बे गोदौनाय समाव जों होयो।
औ।
आरो बे अनलाखौ जोङो ना बेदरजों जोङो होनानैबो जानो हायो।
औ हायो नोंथां हायो औ ओ मैगंफोराथ' जाग्रा बेसाद फोराथ' गोबां रोखोमनि दं ओ माबेबा गोखै माबेबा गोखा ओ माब बेबा गोखैबो नङा गोदैबो नङा बेबायदिबो थानाय मोनो ओ नोंथाङा ओ गोखैनि मेगंफोरनि नामफोरनि एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा मेगङा गोखै मा मा जाग्रा बेसादा गोखै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन गोखै बुङोब्लाथ' जोङो थाइजौआबोसो गोखै आरो मैथा ओंख्रिनि गेजेराव मैथा मै था बांगाल होनो बेफोरो गोखै आरो
औ नोंगौ नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै थाबाय बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै
औ ओ नोंथांजों लारायनाननै ओ मेगं गंनि बागै रायजलायनानै मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां। ओ फिन खेबसेबाव ओ गोजोन फुंबिलिनिनो गाहाम हामलायनाय जासिनानै ओ जों सानैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दां
औ नोंथां दे